हेलौ
खोनादोंना
खोनादों
औ लोगो दा मा खालाम
नोंनिखौ मोजां खोनायासैहाय
मा खालामदों दा
आङो दायो ओरैनो जिरायना दं
अ औ आं दायो माने ए नोंजों मोनसे टपिक लानानै फैदोंमोन बेनो जाहै जायमाने गोलोम बोथोर दा आं बे गोलोम बोथोरनि सायाव एसे माने बुंफोरना होनोसै आरो
औ दे औ औ
दा जेनेबा जोङो गोलोम बोथोर होनोबाथाय माने गोलोम बोथोरावथ' माने बहुद गरम जायो आरो बेवहाय माबा फिथाइ सामथायाइ आरो गोबां मोननाय जायो गोलोम बोथोर होनोब्ला जे जेरै थाइजौ खान्थाल लिसु आरो
आनारस गोबां माने मोननाय जायो आरो गोलोम बोथोराव
गरम नि फिथाइ
ओ गरमनि फिथाइ गोलोम बोथोराव जेनेबा थाम्फैफ्राबो गोबां जायो बे अखायाबो बे गोलोम बोथोरावनो बांसिन हानाय जायो नालाय
औ
मा होनो बे सेवनायफोरजों माने गोलोम बोथोराव थाम्फैया बिराद जायो आरो बि थाखायनो दा जेनेबा गोलोम बोथोर होनोब्ला थ' बेवहाय जेनेबा जोङो खेथिबो खालामो खेथि मावनानै जाग्राया जेनेबा जोङो माइ माइबो गायो गोलोम बोथोराव जेनेबा गोबां अखा हानायनि गेजेरजों जोङो माइनि आबाद मोननाय जायो जेरै जोङो फोथाराव जेनेबा जों मावनानै जाग्राया गिबियावनो जेनेबा माइखौ जेनेबा गायोब्लाबो माइआ जेनेबा अखानि अखा हाब्लासो जेनेबा माइ आबो मोजां जायो जेनेबाव माइ बेनोब्ला जोङो गिबियावनो खोथिया फोग्रोना लानाय जायो आरो जेनेबा हाखौ गुरै खालामनानै जेब्ला बे गोलोम बोथोराव अखायाबो बांसिन हायो नालाय बेवहाय जेनेबा माइनि आबाद मोननाय जायो आरो गोलोम बोथोराव जेनेबा जोङो बुहुद गरमनायजों जोङो माने बांसिन माने गोदोनि दिनावथ' फांखा गैयामोन जेबो दानि दिनाव सो जेनेबा फांखाबो ओंखारबाय आरो मोब्लिबारि कारेन्बो फैबाय गोदोनि दिनावथ' बा थिजोंसो फैनाय जाय बाथिजोंसो थाबोदोंमोन आरो जों नुबोनायाव जोंबो मोनबोदों आरो दाथ' जोङो जेनेबा कारेन्बो फैबाय आरो फांखा जेनेबा जों फांखा जों जेनेबा बार नङाबा जोङो थाना थानो हाया जाबाय दसेखौनो दा जोङो गरम गरम बोथोरबा जों माने बुहुद खायसे खायसे सोरबा जेनेबा गरम बोथोराव बांद्राय जेनेबा गुदुं जि गाननो हाया जायो। जेनेबा गरम बोथोर होनोब्लाथ' जेनेबा इसकुलफ्राबो हाब हाब जायो
औ
गरम बोथोराव जेनेबा जोङो गोबां माने बोरो खस्थ' मोनो आरो गरमनायजों माने दायो सान्दुंङाबो गाहायाव फैनाय जाबाय सानाबो बहुत गरम जायो गोदो गोदो माने बांद्राय गरम जायामोन आरो दानि दिनाव बहुद गरम जायो। मानोना बार हावायाबो गुबुंले जाबाय गरमजों गरमा बांद्राय जाबाय बेखायनो दानि दिनावहाय गरमजोंनो गोबां माने सुबुंफ्रा जिउ खोमानो गोनां जायो आरो जेरै प्रेसाद प्रेस उजियो माने मानसि मोदोम गोनांनाव प्रेसारजों माने सुबुङा जिउ खोमानो गोनां जायो आरो सान्दुङाव माने थानो हायै जायो सान्दुंजों बेफोरबायदि जेनेबा जों नुबोनो हाद दों आरो दासिम
औ।
नोंथाङा दा गरम बोथोरनि बागै फोरमायनो हागोन नामा?
औ।
औ।
दा जेरै नों बुंदों। बिदिनो गासिबो दायो बिदिनो थांगासिनो आरो दायो गरम बोथोराव दा जोङो गोबाङानो कारेन्ट दं मोब्लिब बाहायनाय जायो नालाय। गोदोनि बायदि जेनेबा गरम बोथ थोराव जेरै गेसिब लाना बाहायोमोन मोन। दा बेफोर गिसिबफोरखौ जों बाहायनाय जाला आरोना। बेफोर गोमालांजोबबाय आरो। ओमफ्राय। बेफोरखौ नुनो मोनला जों रावबो हेबनोबो रोंला। गोदोनि आबै आबौआ बे गिसिब फोरखौ हेबोमोन। बानायोमोन दायो बेफोर गैला जों दायो एसि लागायो फांखा बेबायदि लानानै थायो आरो।
उम उम।
जेरै गोदो गरम बोथोराव जोङो बाहेराव ज' ज' ओ मोनाब्लियाव ज' ज' थानानै बिमा बिफाजों ओ बाहेरायावनो बाथि लानानै जेरै लेखा फरायोमोन। दायो बिदि फरायला आरोना।
उम उम। दाथ' जेनेबा नों था थिगखौनो बुंदों दानि दिनावथ' बेफोरबायदि माने गिसिबखौ नुनो मोनला आरो दाथ' माने गरमजोंनो जेनेबा न' सिं न' सिं गाबागाव गाबागाव फांखायाव थानो हमबाय गोदोनि दिनावथ' खोनादों दा लोगोआ?
औ जेनेबा दा गोदोनि दिनावथ' माने ज' ज' थालाय लायोमोन गरमनि दिनाव माने कारेन्तबो गैया। फांखाबो गैयामोन नालाय आरो दानि दिनावथ' माने कारेन्टबो
माबाबो दायो खिलार बाहायो आरोना जेनेबा
औ। दाथ' गोबां माने सोलायनाय नुनो मोनबाय जोङो औ।
बेफोरबायदि। थाम्फैखौ होखारोमोन आरो दायो गरमजों थाम्फैजों माने मानसिफ्राबो बेमाराबो आजाराबो बांसिन जायो आरो।
औ दा जों गोबां बिदिनो बेमार आजारबो बांनाय नुनो मोनबाय गरमजों थाम फै जोंबो जायो आजिकालिथ' औ
बेमारा मा मा जायो फाथ्था मिथिस्लाबा
उम उम
दानि थाम फैया आरो जिबोद जोबोद गिदिर गिदिर जायो।
औ माने थाम्फैजोंबो गोबां माने बेमार सोमजिनो हाबा सोमजिनो हमबाय आरो दानि दिनाव गोबां माने
दाबोथ' बे गरम बोथोराव गोदोनि बायदि जेनेबा फिथाइ सामथायइखौ बांद्राय मोनजानाय
औ
बांसिन गोदोनि बायदि ओ जाग्रा मुवाफ्रा फ्राय गैला।
औ
मा खान्थाल बिफाङानो होन मोजां गैला आरो मोजां मोजांखौ दानफायना लानाय जाजोब्बाय नालाय दायो जोङो बांद्राय मो मोजां बुस्थु मोनजाला आरो गरम बोथोरबाबो। गरम बोथोराव गरम फिथाइ सामथाइ ओंखारो ओमफायो बांसिनानो दों जोङो दायो बायनानै जानांगौ जायो आरोना।
औ
जोङो गोदोनि बायदि फिथाइ सामथाइफोर खौ नुजोबला मोनथिजोबला मा फिथाइया मामोन? दायो जों खान्थालजों थाइजौखौल' बांसिन मोनजानाय जायो। बेलेग फिथाइखौथ' बांसि न उम मोनजानायानो जाया। बाय बायबासो मोन नो बखौबा बखौबा बायनानै बो मोननो नागेरबावा। बिराद खम जालांबाय दा
औ जेनबा दाथ' गरम बोथोराव गोबां माने ओंख्रिफ्राबो गरम गरम जायो जेरै जोगोनार खुमब बा बेफोरबायदि माने गरमजोंहाय गरम गरम ओंख्रिबो मोननाय जायो आरो
औ औ
जेनेबा ग गरम बोथोरावहाय जेनेबा ओंख्रिफ्रा मैथा मैथा बांगाल आरो फाथो बेबायदि मोननाय जायो आरोब गरम बोथोराव दा नोंसिनिथिंलाय?
जोंनियावबो बिदिनो मोनो।
ए
बेफोर ओंख्रिया दायो सोलियो नालाय दा बेफोरखौ गायो नालाय सबाय बिमा बेफोरखौ आरो
ओम दा गरम बोथोरावथ' गोबां माने गथ'फ्राबो इस्कुलाव थांनो हाया जायो बेखायनो माने गरम बन्द' होनाय जायो आरो गरम बोथ
औ गरम बोथोराव गरम बन्द' होनायसैबो
स्कुल माने सुतटि होनाय जायो आरो गरमजों माने
ओ क्लासखौ बारा गोबाव लाया थाब हगारो आरो
बेबायदिनो आरो गरम बोथोर माने सोबबो माने आजिखालि गरम बोथोराव माने बांद्राय माने ओंखारनो हायि जाबाय आरो दानि दिनाव। गोदोनि दिनाव थ' बयबो माने ओंखारोमोन। आरो दानि दिनाव बुहुद सोलायनाय फैबाय माने जानाय लोंनायजोंबो बेमार आजार खायसे सोलिनो हमबाय बेखायनो बे माने गरम बोथोराव बांसिन बेमार आजार सोमजिनो हमो आरो जेरै औ थामफै अरनायनिफ्रायबो जायो बेमारा। आरो बांद्राय औ अखा हानाय आरो बेनि माने मोनामनाय हाग्रा सेवनाय बिनि गेसफोरजोंबो गोबां माने लोमजानाय फैयो आरो गरम बोथोराव।
औ औ
उम उम माने गरम बोथोरावहाय जोङो जेरावबो ओंखारनो हाया जायो। माने उमहो
औ बिफां लाइफांफ्राबो खम जालां बाय नालाय न' न न'आव बांद्राय न' खाथि फोराव बिफां लाइफां दोनला। ओ साया गैया जायो। न'आ थिंआ दुं दुंखावजोबनानै गरम बांसिन जायो। फांखा लागायबाबो जोङो माने गरम जानानै होयो। बारा गुदुं जायो बिफां लाइफाङा खम जाबाय नालाय न' खाथियाव बिफां बिफां लाइफां बारा दोनला इदिनो अब बा माने बारिफोराव दोनसिगोन दोननाय जायो दाना। न'नि खाथि याव साया मोनला साइख्लुम जाला बार बारबाबो बारा गुदुं फैसिगोन गुदुं जासिगोन।
दा होमबा जों बे टपिकखौ बेखिनियानो दोनथ'नाय जासिगोन दे।
औ दे दे बिदिब्ला दे